ओम मोजाङै खोनादों ना आंनि रावखौ
सों दे नोंथां
औ आदसा आसा अब्ला नोंथां नोंथाङा दा माखालाम मा खालामगासिनो दङ?
औ औ आं नोंथां दा एसे माने जिरायनानै दंथयो आरो
अ ओरैनो मोजांना खौरांफोरा?
औ खौराङा दासान्दि मोजाङैनो दंथयो नोंथां
आतसा आतसा अब्ला जोङो दा सावराय लानाय आयदाखौ आङो बुंनोसै आरो नोंथाङा ओ फन हरनानै जाहोनखौ
औ दे बुं
माने आङो दा नोंथांजों ओरैनो दिनै नोंथाङा सानसेयाव जेनेबा मा मा मावखो मा मा खालामखो बा नोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नोंथाङा मा मा मावो बेफोरनि सायावनो एसे सावरायनो होननानै आङो हरनाय जादोंमोन आरो होमब्ला एसे रायज्लाय जागोन ना नोंथां
औ रायज्लायनो हागोन दे नोंथां
अ नोंथाङा एसे दा होमबा आंनो खोन्थानो हागोन नामा? नोंथाङा फुंनिफ्राय सिखारनानै मा मा मावखो दिनै मा मा खालामखो
उम ओरैनोथ' जोङो माने उन्दुनानै सिखारनायनिफ्राय उथिनानै
औ नोंथांनिखौ बुंबानो जागोन नोंथाङा दिनै मा मा मावखो फुंनिफ्राय
औ
औ
थु र' माने फुङाव सिखारबाय सिखारनानै एसे माने बेरायग्लांबाय देहानि देहानि थाखाय एसे एक्सारसाइस खालामबाय एक्सारसाइज खालामना फैनानै एसे माने स्टादि खालामबाय औ लाइफनि थाखाय एसे स्टादि दसे सम स्टाडि खालामनानै बेनिफ्राय जेब्ला समा जायो
औ
सम जायोबोला दिउटियाव थांनांगौ जायो माने थांना थानायनि थाखायनोथ' मायाबा मोनसे मावनांगौ जायो नालाय नों
औ नंगौ नोंथां औ
दिउटी खामानि मावनो थांनाय जायो
उ उ उ
बे खामानि मावनानै जेब्ला डिउथिया जोबगोन अब्ला रुमाव थां फिनबाय रुमाव थांनानै थांबाय जाबाय लोंबाय दुगैबाय
औ
उ
दिनै नोंथाङा मा ओंख्रि जाखो होनबा फुङावहाय ना फुङावहाय जाया फ नामा
फुङाव माने जानाय जाया
अ मा सानजौ ग'आव मा ओंख्रि जाखो नोंथाङा दिनै
सानजौफुआव ओरैनो दालि आलु ओमफ्राय भाजाया फान्थाव बेलाहि ओरै आलु मिक्सार
औ
ओमफ्राय दाउदै
नोंथाङा निजेनो संनानै जायो नामा गावनो
औ औ आं गावनो संनानै जायो आरो
आदसा आदसा अब्ला नोंथाङा संनो रोंगौ होनबा ना।
औ औ संनो माने संदाव संदाव रोंबाय आरो।
आतसा आतसा ओमफ्राय ओ नोंथ थाङा बर'नि जामुंफोरखौबो संनो रोंगौ नामा बर'नि ओंख्रिफोरखौ?
फोरखौथ' ओरैनो गासैखौबो रोंजोबाबाबो रोंगौ आरो माखौबा माखौबा। माखौबा माख खौबा संनाय जायो। गासैखौबो रोंजोबा गासैखौबो संजोबा नालाय।
मोनसे नोंथाङा बिदिन्थि होनो हागोन नामा माखौ रोंगौ।
अ बर'नि ओंख्रि हिसाबै ना।
औ औ।
ओम बर'नि ओंख्रि हिसाबै जेरै- सबाय जों सबायजों दाउ।
औ नोंथाङा सबाय जाय दाउखौ माबोरै सङो एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा?
औ बे गिबियावनो जोङो मा सबायखौ सोमनानै लाग्रोयो।
औ औ।
गिबियावनो सबायखौ सोमनानै लाग्रोनानै बेनिफ्राय बे दाउ बेदरखौ जोङो एवफ्रामनानै लाग्रोनांगौ आरो थावजों।
औ औ।
फियास फानलुु दै बायदिसिना होनानै माने अ बे दरखौ एवफ्रामना लायो एव फ्रामना लानानै इखो हायखांना दोनबाय।
औ।
खांना दोननानै बे सबाइ सोमना दोननायखौ बेखौ माने दै होनानै माने रुयो आरो। रुनानै बे बेयावहाय खारै खारै बो होयो। बे औ बे खारायजों सबायखौ रुइहोनानै लानानै।
औ।
बेनि उनाव माने बे दाउ बेदर एवफ्रामनायखौ ओ होनानै दं आरो बेनि उनाव थाव हाल दै मस्ला जि होनांगौ। माने बेखौ होनानै संबाय थाबानो मोनो। जायो आरो बे सबायाइ अनलाजों हिनजावा।
आतसा-आतसा ओम ओम। औ। ओमफ्राय खारैखौ। ओ नआवनो बानायनायखौनो बाहायोना। बांसिनानो।
नआवनो माने ब थिर दंफांनिफ्रायबोनाय ना। औ बे थालिर दंफांनिफ्राय। बानायनाय खारायखौनो माने जायो आरो।
आतसा-आतसा औ ओमफ्राय। ओ नोंथां दा मोनायावलाय नोंथाङा ओंखाम जादोंना जायासै।
मोनायावबो जायो।
औ दिनै। जादोंना‌ जायासै।
अ दिनै जाथवाखै जागोन दायो।
अ।
माने हरजायो आरो।। अ हर जायो आरो माने।
ओंख्रिखौ संबाय नामा नोंथाङा संखाबाय नामा।
ओंख्रिया माने दोंखायो आरो।
औ अ अ।
सान फसंनायानो दंखायो।
आतसा अ अ।
जास्ट ओंखामखौल संनानै गुदुं खालामनानै जागोन आरो।
ओम ओम ओम।
दायो ओरैनो नोंथाङा बे थांना थानायनि थाखाय माबाफोर राहा लामा मावनांगौ होननानै सानो नामा?
औ नोंथाङा आं सानो थांना थानायनि थाखायथ जोङो मब नोंहा माबा मोनसे मावफानांगोनआानो। ओ। नङाबा जेनेबा बा रां रुफा नांगौ जायोोना थांना थानो थाखाय मावाबा आरो औ महानिफ्राय मोन माव आरो।
ओम।
औ आंबो बिदिनो फिसा फिसौ खामानिफोर मावनानै दं आरो नोगोराव।
औ। दा थांना थानायनि थाखाय। थ' मावनांसिगौ
औ होनबा नोंथाङा औ औ औ अब्ला नों नोंथाङा ओ आं दिनै फुंनिफ्राय सिखारनानै मा मा खालामखो एसे खोनासंनो नामा?
औ दे एसे फोरमायलाय नोंथाङा मा मा मावखो
औ औ जेनेबा आङो दिनै फुङाव सिखारनानै फुङाव आङो दिनै स्नि रिंगासो सोआव सिखारदों आरो सारिमोनदों बेनिफ्राय आङो ओ मोखांफोरखौ सुग्रोना लाबाय जेनबा
ओम
ओमफ्राय ओ आं बिदिनो आंबो माने हारसिं थानाय जायो नालाय ओंखाम ओंख्रि संबाय आरो फुंनि आं माने फुङाव जालाङो आङो खामानियाव थांनायनि सिगां ओ फुङाव औ संनानै जालां
बेनिफ्राय आङो ओंख्रि संबाय आरो ओंख्रि माने आङो एवदों आरो भाजा भाजा एवदों जेनेबा ओ आलु जों आलुजों काक्रेला आं संदोंमोन
औ औ
ओ इनिफ्राय बेजोंनो जालांनानै आं खामानियाव थांनायसै
ओम
ओनिफ्राय खामानियाव थांनानैथ' ओजों ओ जेनेबा खामानिखौ मावहैनांसिगोन बेनिफ्राय गेजेर ससे बेआव आङो जेनेबा साहा लोङो आरो खामानिनि गेजेर औ औ साहा लोङो एनिफ्राय औ बेनिफ्राय आङो टिफिनबो लाङो सोनानै बे बेखौबो जानाय जायो आरो
लान्च टाइमनि थाखाय
औ औ औ बेनिफ्राय ओ उनाव खामानिनिफ्राय फैफिनबाय ओ फैफिननानै नै बे ओ एपाव आं फन रायज्लायफैदो फै फैफिननानै जेनेबा स्नि बा स्नि रिंगा बा दाइन रिंगासिमहालागै आङो फन रायलायदों आरो बेनिफ्राय रायलाय खांनानै ओंखाम ओंख्रि संदो आङो ओ इनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि संनानै दा इनिफ्राय एसे माने गोलांनानै दङ आरो आङो।
औ माने आन्दुनाय रखमानो जाहैबाय।
औ औ औ औ। ओ आंनि जिउआ माने बिदिनो थांगासिनो आरो दामाने।
उम माने नोंगो नोंगो नोगोराव खामानि मावनानैनो माने समा थांबाय दं आरोना।
औ औ औ।
ओरैनो लाइफाव मायबाफोर मावनो थां खि दं नामा?
ओ मावनो थांखिखौथ' दङमोन आगोलो ओनिफ्राय दाबो दङ आरो जेनेबा। ओ मोजां मोनसे सरखारि साख्रि ओ लानो होननानै सानदों आङो इनिफ्राय बेनि थाखायनो आङो दफा दफा फरायनायबो जायो आरो बे खामानि मावनायजों लोगोसे बे ओ बादायारि आनजादनि थाखाय जेनेबा कम्पिटिटिभ इक्जामनि थाखाय आङो फरायनाय जायो आरो गेजेर गेजेर औ। ओमफ्राय नोंथाङाबो नोंथांनियावबो माबा मोनसे थांखि दं नामा जिउआव?
जिउआव थांखियाथ' गोबां दंमोन नाथाय
औ।
नाजाबाय दं ‌। ओ जाफुंसारनो हाया खै आरो। बे बे जुमाने बादायारि मुगायाव माने एसेबां सहस थ' नङा थेवबाबो बेनि गेजेरजोंनो नाजाबाय दङो।
औ औ।
नोंथाङाबो न'नि बायजोआव थायो नामा?
हेलौ
औ औ आंबो बे न'नि दा बायजोआवसो दंथ'यो।
अ आतसा आतसा अब्ला नोंथां जोंना समा जाबाय नामा। बेखिनियावनो जों ओ ओ बे खिनियावनो दोनथ'नोसै होमबा ना?
ओम दे गोजोनथों गोजोन्थों ओम।